हेलौ
औ खोना खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों।
औ औ गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थाबाय
औ औ जोङो ओ दा मा होनो मा होनो सोहोराव थानाय मानसिफोरनि जिउ खुंनायनि बागै एबा सोहोरनि जिउनि बागै जोङो रायज्लायनोसै नङा होनबा
औ नंगौ।
औ जोंथ' सोहोर होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा जेरावनाखि मा होनो मा होनो गारि मथर गोजौ गोजौ बिल्डिं न' बां बेफोरखौ जों बुजियो नङा होन
औ नंगौ।
औ बेवहाय जों गोबां बिबांनि मा होनो नुयो आरो ना मानसिफोरखौ थांनानै थानाय नुयो आरोहाय ओमफ्राय मा होनो बेयावहाय गोबां मानसि फोर मा होनो बेफोरबायदि सोहोरावहाय गावसिरनि मा होनो माबा मोनसे आरो मुलाम्फा एबा खामानि बिनि सायाव माबानानै सोनारनानै थानाय नुनो मोनो आरोना जेरै जों बिसोरखौ सोलोंथाइनि सायाव फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि सायाव थानो थांनानै थाहैनाय नुनो मोनो खामानि मावनाय जब्सनि सायाव साख्रिनि सायाव आरो मा होनो बेफार फालांगिनि सायाव आरो मा होनदों देहानि थाखायबो थाखाय देहानि नायजानाय मानाय बेनि थाखायबो जों थाहैनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय मा होनो नोगोर आवहाय जों बांसिन मा नुनो मोनो गोबां होंगो दोंगो आरो गाव गावजों गाव मा होनो ओरैबायदि गाव गावनो बिराद सम मोनलायि बिजि बेफोरबायदि थानायखौ नुनो मोनो आरोना जों ओमफ्राय मा होनो औ औ ओमफ्राय जोङो मा नुनो मोनबावो सोहोरावहाय गोबां ओ मोजां लामा मोजां फरायसालि फरायसालिमा मा होनो हस्पिटाल देहाफा देहाफाहा जबा हस्पिटाल बाजार बेजों लोगोसे जोङो बेंक बेफोरबायदिखौ जोङो आरो थांलाय होलायनि राहा बेफोरबायदिखौ जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय बांसिन जौगानाय आरो साबसिन साबसिन सुबिदा मोनो आरोना ओमफ्राय बेयाव बेहाय मानसिफ्रा मा होनो गोरलैयैनो गोसोबायदियैनो बास गारि बासफ्रावहाय गाखोनो हायो गाखोनानै थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो रेलगारिफ्रावबो गोसो बायदि थांलाय फैलाय खालामनो हायो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो फिसा फिसा जोंहा टेक्सि थाया होब गारि मथर थाया होनबा बेफोरबायदियावबो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन गारि आरो ना बुंनो बुंनो हाथावै गारिफोर आरो ओमफाय बेवहाय मा खालामदों ओ मा होनो जोंनि दानि जौगानाय गोदानारि मा होनो बिरोंदामिन एबा टेक्न'लजि आहाय मा खालामो जोंनि माबायावहाय सोहोरावहाय बेफोरबायदिखौ आरो ना बेफोरबायदि गारि मथरखौहाय गोबां होंगो दोंगो बानायनानै होसोयो आरो एभेलेबल जाबाय आरो नांगौ बिबांनिबो बारा जाबाय आरो ना औ ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो इन्टारनेटफोरखौबो जों सोहोराव साबसिन मोनो नङा होमबा ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय गिदिर गिदिर बाजार जायखौनाखि इंराजियाव शपिं मल्स होनो बेफोरबायदिखौ जोङो नुयो आरोना सोहोर ओनसोलावहाय ओमफ्राय बेवहाय मा होनो ओ ओ सोहोरावहाय फरायसाफोराहाय मा होनो आंथ' दहायनो बुंखादों औ गाव गावनि मोजां आरो गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ मा होनो फेहेर होननो थाखाय बिसोरो गामि ओनसोलनिफ्राय मा होनो ओ माबायाव फैयो आरो ना साबसिन सोलोंनो थाखाय बिसोरो सोहोर ओनसोलाव फैयो आरो औ ओमफ्राय बेवहाय आरो ओ जों नुनो मोनो देहानि बेलायावबो देहा फाहामथायनि बेलायावबो गामि ओनसोलनिफ्रायहाय जोङो सोहोर ओनसोलफ्राव बांसिन सुबिदा नुनो मोनो डक्टर बायदिसिनाखौबो जों साबसिनै मोनो नोंगा होमबा जेरै गिदिर गिदिर गिदिर जोंहा देहा फाम देहा फाहामसालि हस्पिटेल बेफोरबायदिखौ जोङो जेरै जों बेवहाय गुबुन गुबुन गासिब बे रोखोमनि बेमार आरो ना मानि सायाव नायजानो बेखौहाय जोङो सोहोर गिदिर गिदिर सोहोरफ्रावहाय मोननो हानाय जायो आरो नङा होमबा ओमफ्राय आरो बेनि अनगा अनगायैबो ओ जोङो मा नुयो ओ सोहोर ओनसोलावहाय बिराद जोंहा गोसो मुजिनो हाथाव मुहिहाथाव जायगाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। जायो आरो जेरै बेवहाय मानसिफोरा मा खालामो जोङो बेरायनो थाखाय पार्क बायदिसिना बो नुयो जोङो सोहोर ओनसोलाव
औ
हा मिउजिसियाम होनो जायखौनाखि साइन्स मा होनो बिगियानारि मिउजिसियाम होनो। नो बेफोरखौबो जों नुयो ओनफ्राइ आरो बिनि अनगायैबो जोङो मा होनो सिनिमा थुनफावथाय बेफोरबायदिखौबो जों नायो बायनो हायो गिदिर गिदिर जेनेबा सिनिमा हल बायदिफ्राव आरो ना ओमफ्राय आरो बेनिफ्रायबो जोङो औ मा मा रोखोमनि मा रोखोमनि जोङो सापस गाननाय जोमनाय मा मा बायनो बेफोरखौबो जों गोसो जाबानो थांनानै जोङो लायनो हायो आरो आरोना बेफोरखौहाय जों गासिबो औ सोहोर ओनसोलावनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय आरो जों खिन्थु जोंहा मोनसे उसुबि दा नुनो मोननाय जायो आरोना सोहोर ओनसोलावहाय सोहोर ओनसोलावबो जोंहा गोबां मा होनो जेंनाफोर दं आरो जेरैबायदि मा होनो जों बेवहाय मोनसे गिदिर जेंनाया जाहैबाय जोंहा बेवहाय गुबुंले बारहावा आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। बेवहाय जोङो गोबां गारि मथरनि थाखाय जोङो गुबुंनाय दै गुबुंनाय आवाज गुबुंनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जायनाखि मानसिफोरनि थाखाय जेंना गोनां आरो खैफोद गोनां आरोना दानिया नोंथाङा फंनैसो बुंदोंलाय सोरहोराव थानाय जेनेबा जिउ खुंनायनि बागै।
औ औ नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायदों ओ अब्लाबो सोहोराव थां थानानै जोंहा जों गोरिबफोराथ' अब्ला गोरिब बा गामिनि गामि ओनसोलनि मानसिफोराथ' बेयाव जोंहा थानानै थांनानै थाहैनो हा या मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सोहोराव गोबां गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा सोहोराव थैयो बा सोहोराव फरायहैयो बेनि जाहोनाव जोंहा सोहोराव गासैखौबो बायनानै जानांगौ जायो जेरै थाग्रा न'खौबो बायनानै लानां गौ ओ जानाय आदार बा माइरं दै गासैखौबो मैगं थाइगं गासैखौबो रां होनानैसो जोंहा बायनानै जांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो जोंहा ओ फैसा होनानैसो बा रां होनानैसो सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ जायो। बेनिखायनो ओ सोहोराव थानाय सुबुंफोरा एसे गोजौ थाखोनि जाहैयो आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय थानायफोरा एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसोलनिथ' जोंना जाब्बा जुब्बा बुंजायो बा जेरै मेरै जानाय लोंनाय बा नागिर नानै जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय सोहोराव बेबायदि जानाय लोंनायफोर खौबो बिसोरो जोबोर नायै हयै सानै हयै जानाय जायो आरो ओ बि दिनो सोहोर ओनसोलावथ' जोबोर गुबुंलेखौबो नुनो खायो नाथाय बेबायदि गुबुंले नायखौ नुनानै नुनानैब्लाबो सोहोराव थानो मोजां मोनो आरो मानो होनना बुङोबा सोहोरावसे गावब गाव समखौल' होसोयो बा गाव गाबा गाव थांखिखौल' होसोनाय जायो बे खौ जों नुनो मोनो बिदिनो सोहोराव गोबां रोखोमनि कम्पानि थायो जेरै गिदिर गिदिर कम्पानि बेफोर बेफोराव जोबोर खामानि मावो एसे गोरिबफोरा थांनानै खामानि मावहैयो अब्लाबो जोंहा सोहोराव गोबां गुबुंनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि गुबुंनायनि थाखायनो बिसोर सोहोराव थानाय सुबुंफोरा बेराम आजार जाराव जोबोर गोलैनायखौ बा बेराम आजार जानायखौ जों मोनथियो जायनि जाहोनाव बिसोरो फैसा थाखाजोंनो जेनेबा गाव गावनि समखौ होसोनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ जोथोन लानायखौ खौ बावलाङो आरो बेजों लोगोसे गुबुंले जानायजों देहाया नाख्रेबलांनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा सोहोराव थानाय सुबुंफोर आरो गामियाव थानाय सुबुंफोरा एसे आलादा आलादा जायो आरो सोहोराव जोंनि गामिनि हाथाइ बायदि जाया सोहोराव बिदिनो गिदिर गिदिर मल बिदिनो जानाय लोंनाय आबो आलादा जायो मावनाय दांनाया बो आलादा जायो आरो औ
औ
आरो जोंहा सोहोराव थानाय जोंनि सोहोराव थानानै फरायनायफोरा जोंनि गामि ओनसोलनिबो फरायनो थाहैयो मानो होनना बुङोब्ला सोहोराव एसे सोलोंथाइनि कलेज डिग्रि स्कुल बेफोरो एसे मोजांसिन जायो होननानै मिथिगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो बेबायदि जौगानाय बा कलेज गिदिर डिग्रि बेबायदि फरायनायखौ जों नुनो मोना नुनो मोना माने दङ नाथाय बांद्राय एसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइया जोंनि गामि गामि फोराव गैया बांसिनानो सोहोराव दङ जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलनि ओ फरायसा फोरा बेयाव फरायनो थाहैनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया नंगौ आनो जादों आनो सोहोराव होनोबा नाथाय जोङो जोङो मा जायो बेवहाय जोंहा मोजांजों लोगोसे जों गाज्रिफोरबो दं थाफायो आरो ना जेरैनाखि नों होननाय बादिनो बेवहाय ओरैबायदि दाम गोसा जायो बुस्थुफोरा न' भारा थानो थाखाय थाखायबो न'आबो दाम गोसा जायो जाग्रायाबो दाम गोसा बेबायदि बिदिनो गासैबो मुवा बेसादानो मा होनो दाम गोसा जायो आरो ना मा होनो औ नाथाय बेवहाय जों मा नुनो मोनबावो सोहोराव थाग्रा मानसिफोराहाय मा जायो ओ गोबां गाव गावनि ओरैबायदि मा होनो ओ बिजि लाइफनि थाखाय जेनेबा सम गैयि जिउनि थाखाय बिसोरो मा होनदों ओरैबायदि खामानियावनो बेस्थ' जानानै थानानै बिसोरो गाव गावनि न'खरावहाय सम फोरखौहाय जोबोर खम होनाय जायो आरोना जोबोर खम होनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय आरो बिनि खायनो जों मा नुयो सोहोराव थाग्राफोरखौहाय जोङो सिन्था जानाय एखेबारे मा होनो खामानिनि एखेबारे माबा मा होनो नारसिनथाय बेफोरबायदि खो जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना ओ बेनखायनो औ औ जों बुंनो हायो जे मा होनो जोबनायाव सोहोरा जोंहा मोननैबो दङ' मोनसे मोजांबोथा जाहैबाय। आरो मोनसेया गाज्रि आरोना। औ औ। दा निया जोङो समाबो जाबाय मा होनो सोहोरनि बागै रायलायनायखौ बेखिनियावनो रायलायनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनथों।